अ औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
अ आं नोंथांनाव मोनसे गोनां बाथ्रासो सोंनोसो नागिरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा नोंथाङा ओ ओरै मोनसे बाथ्रा खोन्था नामा आं दिल्लीयाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन। बि बेरायनो थाखाय आङो मा मा जायगायाव बेरायनांगोन एबा मा मा खालामनांगोन नोंथाङा बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन ओम हागोन नोंथां। होमबा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आं फारि फारि हेलौ नोंथां खोनादोंना ओ अ नोंथां होमबा नों थाङा खोनासंबानो जाबाय फारि फारि दिल्लीयाव मारै बेरायहैयो अबाय थानांगौ जोङो बे जायगानि हिसाबै जोङो बेनिफ्राय ट्रेनजोंहाय बा जोङो गुवाहाटिनिफ्राय डायरेक फ्लाइटजोंबो थांनो हायो दिल्लीसिम दिल्ली एयारपर्टसिम आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जोंनि खाथिनि बङाइगाव निउ बङाइगाव स्टेसन बायजों दायरेक दिल्लीसिम थांनो हायो बिनि उनाव दिल्लीयावहाय गोबां बेरायग्रा जायगा दं जेरैहाय ताजमहल दङ। लालकिल्ला दङ कुटुबमिनार दङ। लटास टेम्पोल दङ। बेबायदि आरोखि ना बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि माखासे महात्मा गान्धीनि पार्क दङ। बे आरोखि ना मानि महात्मा गान्धीखौ सावनाय जायगा आरोखि ना बेबायादि दं गोबां बेरायग्रा जायगा दं। जेरैहाय जोङो फार्स्टआवहाय ताजमहलाव जोङो बेरायहैयोब्ला जोङो एकदम माने दिल्लीनिफ्राय ताजमहला एसे गोजान जायो मानि थाम घन्टा नि गेजेराव सहैयो आरोखि ना मेइन गोदान दिल्लीनिफ्राय मानि आग्रासिम माने आग्रायाव दङ ताजमहलाहाय बेयाव थांनो थाखाय नोङो आगाननिफ्राय माने थाम किल' थाम घन्टासो गोबाव जोङो गारि गाखोयोबा ताजमहलाव मोनहैगोन आरोखि ना ताजमहला नायनो बिराद मोजां बेवहाय ताजमहलखौहाय साजाहाना गावनि हिन्जावनि नामै लुदों आरोखि ना बेवहाय बेयो आरो वार्लदनि माने बुहुमनि मोनसे माने समायनासिन हिसाबैबो बिमु मोनखांबाय बे ताजमहलाहाय अब्ला बेवहाय नोंथाङा बेरायनो हागोन नायनो जोबोद मोजां। आरो बिनि उनावहाय दङ लाल किल्ला जायखौ बुङो। रेड फर्ट बे लाल किलाखौहाय मुगल समराजनि समाव माने बायनाय जादोंमोन आरोखि बेयो नायनो बिराद मोजां बियो गोदान दिल्लीनि एकदम गोदान जिल्लायावनो होजायो बियो गोदान जिल्लानि खाथियावनो दं बेयो आरोखि ना बियो ला लाल किल्लला हाय बे लालखिलिाया ओरैबायदि मोजां नायनो माने गोदोनि राज रायजो माने गोदोनि राजाफोरा बेवहाय रायजो खुंदों आरोखि ना बेवहाय जेरैहाय मुगल समराइजो जेरै बाबर जाहांगिर शाहजाहान औरंजेब बिसोरो बे लाल किलायावनो रायजो खुंदोंमोन आरोखि माने बेवहाय आरो सिङाव जेब्ला जों हाबो अब्ला बेवहाय राजा फोरनि थाग्रा राजाफोरनि दुगैग्रा बे आरोखि ना गोबां रोखोमनि बेवहाय नुनो मोनो आरोखि ना बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जोङो लटास टेम्पोल बे लट टेमपोलाव मोनसे रोखोमनि ओरैबादि मोजां आरोखि बेवहाय बेयाव थाङोब्ला बे सिङाव मोनसे आर'ज खालामना दङ बे सिङाव हाबनानै जोङो आर'ज खालामाबनांगौ बे सिङाव हाबनानै जोङो आर'ज खालामोब्ला गोसोखौ सान्थि मोनो आरोखि आरो बेवहाय गासैबो धोरोमनि मानसिफ्रा आर'ज गाबनो हागोन बेवहाय जेबो बादा गैया। बेखौ बुङो लटास टेम्पोल बेयाव दं बियो खाथियावनो माने बे लाल किलाजों खाथि खाथिनो जायो आरोखि ना बियो लटास टेम्प लाहाय बेबो नोंथाङा आरामसे बेरायनो हागोन जोबोद मोजां नायनो माने गुवार जायगा जेरैहाय थब्ल बिबार जायखौ बुङो थब्ल बिबार बेबायदि थब्ल बिबार बायदि आरोखि ना बियो जोबोद मोजां आरो बेजों लोगोसे नायनो हाबावगोन नोंथाङा महात्मा गान्धीनि सावनाय जायगा जायखौ बुङो। माने गान्धी पार्क आरोखि ना बेवहाय महात्मा गान्धी सावनाय जायगा बे जायगायावबो नोंथाङा नायनो हागोन बेवबो एकदम गोदान दिल्लीनि एकदम गोदान दिल्ली होन बेयावनो होनजायो खाथियावनो जायो बेवहायनो ब नोंथाङा नायनो हागोन बेवहाय महात्मा गान्धीखौ मारै सावनायमोन आरो बिनि साखाथि फाखाथि जोबोद मोजां मोजां बिबार बागान दं आरोखि ना अब्ला बेवहाय नोंथाङा बेखौबो नायनो हागोन आरो जों बेजों लोगोसे नोंथाङा नायनो हाबावगोन जन्त्र मन्त्र बे जन्त्र मन्त्रआबो मोनसे रोखोमनि एकदम नायथाव आरोखि ना बेवहाय बेबो बेयावनो बे जन्त्र मन्थ्रआवहाय माने माखासे बेवहाय गोबां रोखोमनि बेवहाय माखासे माने सोरबाफोर माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला सरखारनि सायाव माबा मोनसे दाबि दङब्ला बे जन्त्र मन्थ्रनानै सुबुंफोरा दाबि खालामहैयो आरोखि ना गावनि गोनां सारनायखौ माने जे दाख्लैसो जाना थांबाय क'क्रा जनता पार्टि बेबो जन्त्र मन्त्रआवनो माने नांगौखिनिखौ दाबि खालामहैदोंमोन आरोखि ना बेवहाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो कुुब मिनार आरोखि ना बे कुटुब मिनारा ओरैबायादि। बेखौबो गोदोनि राजा महाराजाफोरनि समावनो। बान्दों आरोखि ना माने ओरैबादि गोजौ बियो माने। बै समावनो ओरैबायदि मोजां बादानना ओरैबायदि गोजौ बियो आरोखिना बेबो बेवहायो। आरो जोबोद मोजां बियो थांबा नोंथाङा मोनथिनाय आरोना बेखि जायगायाव। आरो बेजों लोगोसे दंबावो बेजोंहाय मानि जोंनि गोदान जिल्लायावनो जोंनि जिखिनि भारतनि राजथावि नालाय बियो। बे राजथावनियाव दङ जोंनि पारलामामेन्ट हाउस जायखौ बुङो संसद संसद न' आरोखि ना बे संसद न'आआबो। बेयावनो दं आरोखि ना नोंथाङा संसार न'खौ। दायो संसद नङा मोननै जाबाय सिगां गोदोनि आरो दानि गोदान जाबाय। नोंथाङा गोदान आरो गोजाम बे संसद न'खौ मोननैखौ नायनानै नोंथाङा फैनो हागोन आरोखि बेनोसै नोंथां नोंथाङा बेफोरखौ थांबा नुनो मोनगोन आरोखि ना। थांनो हागोन नोंथांङा नायनो थाखाय।
औ नोंथां ओ नोंथांङा आंनो जोबोरैनो मोजां ओ मा होनो बेखौ खोन्थालांबाय आं उनाव बेखौ गोसोआव लानानै उनफोराव थांङोबा आं बेफोरखौनो नायनो नाजागोन। अ नोंथां-नोंथां आंनि औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांङा बै बााखुंग्रिनि बागै बुंनो हागोन ना माने बावखुंग्रि हाजोआवहाय माबोरैहाय मानि बबे जायगायाव दं बियो बेयो मानि थाखाय बेवहाय गाखोनाय जायो बेसे गोजौ बियो बेसे गोबाव लायो आरो माबोरैहाय सुबुंफ्रा बेखौ फोथेनानै गाखोखो बेनि बागै नोंथांङा आंनो खोन्थानो हागोन ना?
अ नोंथां ओ हागोन नोंथां। ओ बे बावखुंग्रिया हाजोआ दंङ जाहैबाय जोंहा क'क्राझार सोहोरनि एसे सानजा खोला ख'नायाव जायो बेयो।
जार सोहोरनिफ्राय जोंङो खमावबो टेन किल'मिटारसो गोजानाव दंङ। बे बावखुंग्रि हाजोआ जोंहा गोदो-गोदायनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दंङ मानिे मोनसे फोथायनायजों जोंङो बे बाव खुंग्रि हाजोखौ गाखोनाय जायो। ओम बर'फोरा एबा जोंनि ओ बि टि सि नि मानसिफ्रा बेखौ बर'फ्रा बोसोरफ्रोमबो बेखौ खुंनाय जायो। बे बावखुंग्रि फोरबोखौ। ओ बे फोरबोखौ खुंनाय जायो जाहैबाय जोंहा एसे जेब्ला बैसागु जागोन। ओ बिनि साननै सानथामसो सिगां बेखौ खुंनाय जायो ओमफ्राय जोंङो जेब्ला ओ बैसागु जेब्ला बैसागुजान ओ सान जागोन। बिनि सानसे सिगां बेखौ जोंङो संक्रान्ति दिनाव बे बावखुंग्रियाव जोबथा दिन हिसाबै खुंनाय जायो आरो ना। आंङो। बे बावखुंग्रि फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो होननानै बुंङोब्ला एसे फोरमायलांनोसै ओ गोदो-गोदायहाय मोनसे फोथायनाय दंमोन। मानि बे बावखुंग्रिजो एबा मोदायजोआ ओ सासे गावनि मोजां मोननाय। ओ जोहोलावनि थाखाय ओ बेखौ मोजों-मोजां मोननानै ओ बेखौ मोनिनि दिखाराव बे हाजोआव गाखोनानै गावखौनो जिउ खोमादोंमोन होननानै मिथिनाय जायो। ओ बिनि थाखायनो बे बावखुंग्रि हाजोखौ जेनोबा अनलायनाय एबा मोजां मोनलायनाय नेरसोन महरै जोंङो फालिनाय जायो। बेखौ लानानैनो जोंङो बे बावखुंग्रि हाजोआव ओ जेने जेब्ला संक्रान्ति दिनाव गाखोगोन अब्ला जोंनि साननाय मोजां मोननाय एबा बेफोरो जाफुंगोन होनना बर'फ्रा फोथायनानै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। बेयाव बे फालिनायाव जोंहा ओ बे बावखुंग्रि हाजोआव ओ गोबां मोदाय मोदायजो फोरनि मन्दिरफोर दङ नोंथाङा बेयाव थांनानै गावनि ओ साननाय हनायफोरखौ जाफुंहैनो जाफुंहोनो थाखाय नोंथाङा बेयाव फुजा हैनो हायो आरो माबाफोर नोंहा फो औ हास्थायनायफोर दंबा बे बावखुंग्रि हाजो थिखिनि अन्थाइ थापायाव ओ लिरहैनानै गावनि मोजां मोननाय एबा फोथायनायफोरखौ लिर मुंफोरखौ लिरहैनानै नोङो ओ जाफुंगोन जाफुंहोनो थाखाय बेयाव लिरहैनो हायो आरोना। बेखौ बेयाव लिरहैयोबा बे बावखुंग्रि हाजो थिखिनि अन्थाइ थापायाव लिरहैयोबा नोंनि साननायफ्रा जाफुङो होननानै फोथायनाय जायो आरोना फोथायनानै गाखोनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो बेखौ बे फोरबोखौ फालिनाय जायो जोंहा। बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनो थाखाय जोंहा नोंहा जोंहा एसे टाइम लायो आरोना समा मानि एसे गोजौआव बांद्राय गाहायद्रायबो नङा बे हा हाजोआ। जों बोसोरफ्रोमबो बेखौ आथिंजोंनो ज' ज' गाखोननाय जायो आरो ज' ज' गा थांनानै मोसाहै मोसानानै जोङो बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना। जोङो लासैयै गाखोयोबा जोंनो ब्रै घन्टासो लागोन आरो नोङो गोख्रैयै गाखोनो हायोबाथ' नै घन्टानि गेजेरावनो गाखोनानै फैफिननो हागोन आरोना बेयो मोनसे ओ बर'फोरनि मोनसे गिदिर फोरबो। बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालियो आरो फालिगासिनो दं आरोना। बे बावखुंग्रि फोरबोआव जों गोबां बर'नि दोरोङारि खेलाफोर जोङो ओ होनाय जायो जेरै गिबियावनो जोङो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बादायलायनाय खमलायनाय मोसानाय बायदि गोबां गिला गेलेनाय बायदि गोबां बर'नि दोरोङारि गेलेनायफोरनि बादायलायनायबो होनाय जायो नोंथां बै दिनखालि बेबायदिनो जोङो बे बावखुंग्रि हाजोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै ओ बे बावखुंग्रि हाजोनि बारै बुंनायखौ दोन
अ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बेनि बागै फोरमायनायनि थाखाय औ।